हेलौ खोनाबाना?
औ खोनादो
ओ
ओमबा जों दायो मानि खोथा सावरायबा मोजां जागोन?
खेला दुलानि सायावबा
औ नोंगौ नंनालाय जायो इदिबा जों जों दायो खेला दुला गेलेबा मा मा मुलाम्फा जायो देहाया? आरो लोगोसे मा मा खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनसै ना?
ओं ओं जागोन दे जागोन ‌
अब्ला नोंथाङा मा मा खेला गेलेनो मोजां मोनो?
आंथ' फुटबल मोजां मोनो भलिबल मोननैखो बांसिन मोजां मोननाय जायो आं गेलेनो।
औ।
नोंथाङालाय
मान्दो
नोंथाङा गेलेयोना गेलेया इफोरखो।
औ आंबो गेलेयो आङो भलिबल गेलेयो ओमफ्राय चेसफोर गेलेयो। गेरेम बेफोरखौ बांसि मोजां मोनो आरो गेलेेनो आङो।
ओं ओं।
आतसा नोंथाङा भलिबलखौ टुरनामेन्टफोर गेलेबाना गेलेयाखै
टुरनामेन्ट बिदि एसां गोजौ थाखोआव गेलेनो मोनाखै
औ।
गामियारिफोरावनो फिसा फिसा गेलेबाय आरो
औ। बान्थाफोरालाय मा मा दङमोन।
बान्थाफोरा रां मोनो आरो लोगोसे ट्रफिबो होयो।
औ। फैसा फैसाफोरालाय बेसेबां बेसेबांसो होयो।
जों थांनाय मासाव गेलेहैदोंमोनथ' बेयाव जोङो। सेकेन्ड प्राइज मोनबोदोंमोन। फास प्राइसा थाम रोजा ओमफ्राय सेकेणड प्राइजआ नैरोजामोन आरो
औ।
ओमफ्राय जों सेकेणड प्राइजखौ मोननो हाबाय। नै रोजाखो
ओमफ्राय बे फैसा मोननायखौलाय मा खालामखो नोंथांमोना।
बे टाइमाव बैसागु टाइममोन नालाय निया बयबो हांसो बेदर जानो होननानै हांसो बेदरखौ बायना जानाय जालाय
खोनादोंना?
खोनादोंना?
दासो खोनादों।
नेट प्रब्ल जादोंलै एसे।
अ नोंसिनि बे खाना जानायावहाय साबेसे मानसिफोरा बाहागो लादोंमोन नोंथाङा मिथि गोसोआव गोसोआव दं नामा?
दङ दङ।
अब्ला एसे फोरमायना होदो ।
भलिबल गेलेग्रायाथ' सयजनखामोन नालाय ।
औ
भलिबलखौ सयजन खरै गेलेनाय जाखायो । बेयाव जों सयजना गासिबो दंमोन ओमफ्राय जोंनि गामिनि माखासे गिदोरफोर दंफायोमोन आरो जाय जोंखौ खेलायाव जोंखौ थुलुंगा खांहदोंमोन सापर्ट खालामहोदोंमोन जोंखौ बिसोर गामिनि माखासे आदामोन आबौमोन बिसोर दंफायोमोन आरो बेसोरजों जमा लोगोसे इन्ट्रेस्ट खालामलायनानै जानाय जाबाय आरो जोंहा ।
औ
नोंथाङाथ' चेस गेलेयो होनदों नामा?
औ
नेट गैयालै
ओं खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय
दा
मा होननायमोन नोंथाङा?
नोंथाङा जे चेस गेलेयो चेस गेले बोरै हाखोन नोंथाङा बहुद खर'
औ माने जेब्ला आं उन्दैमोन ना अब्ला अब्ला आंखौ जोंहा आफाया फोरोंदों जाहैबाय जोंहा आफाया चेस गेलेनो बिराद मोजां मोनो बेबो बिनिफ्रायनो आं फाजों गेलेबाय थानानै आंबो लासै लासैनो हाबाय आरोना गेलेनो ‌‌।
नोंथाङा बहाबाफोर टुरनामेन्ट गेलेदों नामा चेसखौ?
आं टुरनामेन्टथ' गेलेयाखै माने जास्ट गेलेनो मोजां मोनो आरोना । बिदिनो लोगोफोरजों बा सोरबा एसे गिदिर मानसिफोरजों बिसोरजों गेलेनो मोजां मोनो बिदि नोंथाङालाय चेस गेलेनायखौ रोङोना रोङा?
आं बेखौ बारा रोंथ'थारालै
अ
माने बारा बुजि मोना आङो खेलाखौ
औ
गिदिरफोर गेलेनायखौल'सो नायनाय जायो आङो
उम नोंसिनि गामियावलाय चेस गेलेग्रा मानसि दोंना गैया
दोङो दोङो जोंहा आदा मोनानो बहुद गेलेयो
औ
आंबो साननैसो सोलोंनो नाजादोंमोन नाथाय हाथथारासै आङो
हम
बुजि मोनासै माने बोरै बोरै खायदाफोरा बोरै बोरै खालामो बारा बुजि
हम उम ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि माबाफोर खेला गेलेगासिनो दं नामा
दासान्दि जोंथिं भलिबलानो सोलिथ'गासिनो
औ
भलिबलनि दिना थांजोबाखै नालाय दसे गेलेबाय थायो बेखौनो गामियाव मालाबा मालाबा
ओम ओमफ्राय फुटबलफोरलाय गेलेयोदां गेलेया दायो
फुटबला जोंनिथिं साननैसो थानानै जासिगोन
अ
जोंनिथिंबो फिल्ड दं नालाय खाथियावनो
होम
खेलाबो होयो टुरनामेन्ट जायो
औ
साननैसो थानानै गेलेगोन बहुत मानसिफोरानो गेलेहैयो
नोंथाङालाय गेलेदों गेलेया टुरनामेन्टखौ
आङो गेलेयो ओमफ्राय दाख्लै खनसे थांनाय बोसोराव गेलेनानै आथिंआ एसे गाज्रि जानानै दं आंनिया
अ
बिनि थाखाय देग्लाय हागोन ना हाया बेखौ सानदों
उम
गे गेलेनोलाय बहुत मोजां मोनोमोन आं बेखौ नाथाय आथिङा एसे गाज्रि जाना होबायना बेनो मोनसे एसे खहा जाना थाबाय आरो आंनिया खेलानि बागै
औ बेनो खेला गेलेब्ला आयथिं आखाइ सानाय बा मा बा माबा मोनसे बायनाय
औ
बेफोरबायदिनि थाखायनो एसे गिनांगौबो जायो खेला गेलेबा
औ नंगौ नंगौ
उम
लोगोसे देहायाबो मोजां थायोे
उम
नाथाय मा बुंनो जानांगौ नालाय जालांबाय
उम अब्ला नोंथाङा देग्लाय जोलुरखौ गेलेनो हागोन ना हाया बायदि
देग्लाय गेलेनो हागोना एसे गोब्राब जानानै दं आंनिया माने आथिङाबो बारा मोजां रोखोमनि जाजोबाखै नालाय दायो बेबायदि थासारियाव गेलेना होबाय एसे उसुबिदा जागोन नामा गाज्रि जानो होबा दिगदार जागोन ना
औ
देग्लाय खौ दोनथ'नोसै बुजिनानै
अ आतसा आतसा आइथिङालाय आगदाथिं खहा जानाय ना आगसिथिं खहा जानायमोन
आगदा साइटिं जादों
औ
बोसोरसेयानो जासिगोन दाबो एसे बोरैबा जाना दङ
आतसा
बहुद खस्थ' मोनबाय बिनि थाखायनो आङो
उम
मास मोनथाबसो थाबायनो हायासैना आथिङानो बुहुत गाज्रि जाना थाबाय
हम बिदिबा नोंथाङा भलिबलखौ गेलेनो हायो जानो
बलखो हादों
औ
औ
फुटबलाव माने एसे आथिङा बोलो नांगौ जायो बोलो होना जोआबा जाया आरो गोबां औे खायलें खुयलें खारनायफोराव एसे दिगदार जायोना हादों आरो ना
आदसा होमबालाय नोंथां थ'सिगोन नामा औ दे दे दनना हरदो